खोनादों?
हेलौ।
उम हेलौ।
खोनादों ना नोंथाङा?
औ
औ खोनादों नोंथां।
औ।
आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन। नोंथाङा सम होनो हागोन नामा?
उम हागोन।
औ आं जा आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरदों बे आयदायानो जाहैदों। जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि बा जानाय लोंनायनि सायाव।
औ औ।
औ जोंनि दोरोङारि बर'नि ओंख्रि बा जानाय लोंनाय बुंङोब्ला गोबां दङ। जेरैहाय अनला दाउ। सबाय साम आरो जोंङो अनला। अनलाखौनो गोबां रोखोमै जों जानो हायो गोबां मैगं थाइगं दंङ। जेरैहाय जोंङो थाइगिरजोंबो जाजायो मुलाजोंबो जाजायो। बिदिनो गोबां रोखोमै जाजायो। जेरै बासिगि बिबार बेफोरबायदि आरो मैथा ना। नारजि अमा बिदिनो लाइ लाा जों मैगं खाददै बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि दंङ जोंहा। बर'नि दोरोंङारि ओंख्रिया आरो गोनांथार बर'नि दोरोंङारि ओंख्रि। फि जानाय बुंङोब्ला जोंना जेरैहाय जोंङो बैसागो समावहाय। गोखा गोखै जायो। बेबो जोंनि दोरोंङारि ओंख्रियावनो गोलैयो जोंङो जेरैहाय बेखौ सेजौ। जे बिदनि बुथुमनानै जानाय जायो नोंथां।
नंग नंग।
दि बेबादिनो जोंनियाव। थोरि फस्ला आरो औवा मेवाइ बेफोरबो जोंनि बर'नि दोरोंङारि ओंख्रि।
औ नोंगौ।
औ नोंथां आंङो जोंनि दोरोंङारि जानायनि। ओंख्रिनि सायाव आंङो बेखेवनानै गुवारै खोन्थानो सान्दों नोंथांनो।
औ औ।
बेख जोंनि ब। बर'नि दोरोंङारि। माबोरैहाय जायो जोंनि नारजि अमाखौ बेनि सायाव एसे फोरमायनो सानदों आंङो।
उम्म अ।
बेखौहाय जोंङो नारजि अमाखौहाय। बोरैय संङो बा जायो बुंङोब्ला नोंङो गिबियावनो जोंङो फाथो मैगं। बेनिफ्राय जोंङो नार्जौ बानायनानै लाग्रोनाय जायो फोराननानै। बेनिफ्रायहाय जोंङो बेखौ। फोराननानै लानायनि उनाव गोरान जाब्ला जोङो बेखौ नारजि होननानै गाबज्रियो।
नंगौ नंगौ।
थोर खौहाय बेनि उनावहाय जोङो बेखौ। मोजाङै बासिनानै साफा खालामना लानानै। जोङो हरसे मानि बेखौहाय जाहाथे बेयाव माखासे मैला सिथाबना थानाय बा बिनि गो। हाया एसे खम जायो बेनि थाखाय जो हर। एसे सोमनानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनावहाय जों। अखानायैहैहाय मोजाङै साफा सुनानैहाय बेखौ जों आरो रुनानै लाबावनाय जायो। जाहाथे बियो बिनि माखासे गो खामानिया एसे खम जाबावो बिनि बेनि थाखाय जोङो एसे रु गारनानै गारनाय जायो नोंथां।
मावनांगौ।
बेनि उनावहाय जोङो बेखौ रुगा रुनानै लाखांनायनि उनाव जोङो खारैजों एसे दै होनानै मोजाङै फोमोननानै लागोन मानोना बेयो मोन एसे गोबाव लायो नालाय।
नंगौ।
जोंङो बेखौ खारैजों फोमोननानै लागोन जों नार्जारीआ अमा खौ खारै जों सो संनाय जायो नोंथां।
नंगौ नंगौ।
मोजाङै खारैजों गोदौहोनानै ग्लब ग्लब गुरै जाजासिम गोदौनायनि उनावहाय जोङो बेखौ सागंजों मोजाङै गेब्लेनायनि मोजां सानानै लागोन।
नंगौ नंगौ।
अहाय जाअमा बे अमाखौ जोङो नारजि अमायावहाय जोङो मेजेम म खौसो बाहायनाय जायो जाहाथे बिनि गोथावा बांसिन जायो आरो बिनि गोखाया खम जायो बेनि थाखाय। जोङो बेखौहाय थाव होना। नै हाय आराम हैहाय जोङो मस्ला आरो सामब्राम गोजा गुफुर बायदिसिना मस्ला जों। जाहोयो हाइजें बेफोरखौ जोङो होनानै मोजाङै एवफ्रामनानै लागोन नोंथां। अमाखौहाय अमाखौ मोजाङै एवफ्रांखांनायनि उनावहाय जोङो बे। जा जोङो नारजि रुनानै लादों सं। संनानै बेखौहाय जोङो बे अमायावहाय लखबनानै होगोन। बिनि उनावहाय दसे स समनि थाखाय जोङो जोंनो नांगौ बायदि दै मोननो थाखाय होगोन जोङो आरो बेनि उनावहाय। गोबाव। सम संनानै जों संख्रिफोरखौबो मोजाङै नांनायनि थाखाय साखि साखि होबाय थागोन। जाहाथे मोजाङै नाङो आरो। खारैखौबो जोङो मोजाङै साखिनानै होबाय थागोन नोंथां जाहाथे खारैया बारा बा खम जाया बारा जायोब्लाबो जोंनि गोथावा खम जागोन। आरो खम जायोब्लाबो जोंनि गोथावा। खम जागोन बेनि थाखायनो जोङो बेखौहाय मोजाङै साखिनानै होबाय थागोन। नोंथाङाबो जोंनि ब र नि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सायाव बा जानाय लोंनायनि सायाव फोरमायनो हागोन।
अ हागोन आं दा बर हारिनि दोरोङारि जानाय बुंब्लाथ जोङो अनला अनला खारैजों जोङो। दाउखौबो गोबां जानायखौ नुनो मोनो गोदोनिफ्रायनो बे। बे दोरोङारि जानायखौ जाबोगासिनो दोङो आरो गोदोनिफ्रायनोबेखौनो जानानै जोङो। बर हारिया जाबोगासिनो। दा आं अनला अनला ओं ओंख्रिखौ माबोरै बानायो नोंथांनि एसे फोरमायनो सानदों।
औ फोरमाय जागोन नोंथां।
दा जोङो अनला ओंख्रि अनला ओंख्रि संनो बा जोंनो गिबियावनो जोंनो माइरं माइरंखौ जोङो गिबियाव दैयाव सोमना दोननानै जोङो ओ जिबा नैजि मिनिटसो सोम ना दोननांगोन जाहाथे बियो गुरै बेखौ जोङो गुन्दै गुन्दै देफ्लेनायाव जोङो माने सुबिदा जायो बेनि थाखायनो जों बेख खौ गुरै खालामनानै जोङो खिरखा नङाब्ला जोङो बायदि दै सरग्रा बेयाव दोननानै जोङो बेखौ सोरबाबा मिक्साराव देयो सोरबाबा उम थबसियाव सोरबाबा दिंखियाव देनानै बेखौ गुन्दै गुन्दै खालामना लानांगोन बेनि उनाव जोङो बेनि उनाव जोङो संनो थाखाय जोङो साराय नङाब्ला बायदि संग्रायाव जोङो अराव बेखौ दै दै होनानै ओमफ्राय होनानै सारायाव दै होनानै दसे गोदौ होनानै बेखौ जोङो बे देना लानाय देना लानाय जोङो अन गुन्द दै एबा माइरंखौ जोङो बेयाव होनानै जोङो गोदौ गोदौ होनोनांगोन गोदौहोनायनि उनाव जोङो बेयाव अनला खारैखौ जोङो संनो थाखाय जोङो खारै खारैखौ जोङो बेयाव होनांगोन जाहाथेसे बेसेबां बेसेबां होयोब्ला जोङो खारैया बे ओंख्रियाव मिला मोजाङै मिलायगोन बेखौ जोङो नायनानै जों खारै खारै ओंख्रिखौ खारै ओंख्रि अनला खारैखौ जोङो बानायनांगोन बेनि उनाव जोङो मस्ला बायदि-बायदि मस्ला दा न'आवनो गायनाय जेरै सामब्राम गुफुर जिरा बायदि फानलौ बायदिफोरखौ जोङो होनानै बेखौ मोजाङै गोदौहोनांगोन बेनि उनाव जोङो दाउ दाउ जेरै दाउखौ जोङो मोजाङै गोदाना लानानै संनानै जोङो न' न'आव गैयाब्ला जोङो हाथाय नङाब्ला बायदि
आ सकफोराव जोङो दाउ मोनो बेनिफ्राय जोङो दाउखौ अम लाना फैनानै जोङो बेनि दर बेदरखौ जोङो मोजाङै सुना लानानै बेखौ जों एसे एवफ्राननांगोन एवफ्राननायनि उनाव जोङो बेखौ गोदौबाय थानाय अनला ओंख्रियाव जोङो लखबना होनांगोन नङा अम लखबना होनायनि उनाव जोङो बेखौ मोजाङै अम गारबा जोङो मोजाङै एरना होनायनि उन बेखौ खोबनानै एवबाय थानांगोन जाहाथे बै बेदरा अम अम बै बेदरा रुइनानै मोजाङै-मोजाङै अनला ओंख्रिजों मिलायनानै जों
औ
दोननांगोन जाहाथे बेनि थाबथानायानो जायो बेनि बेनि उनाव जोङो बेखौ मोनखायो उनाव जों खांनानै बेखौ जोङो अनला ओंख्रिजों जानाय जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
अम
नोंथाङा थारखौनो बुंदों जोंनि बर'नि गोबां जानाय लोंनाया बिदिनो जोङो जोंनि बर'नि जा जानाय लोंनाय दोरोंआरि जानाय लोंनाय बुङो बा बांसिनानो जोङो खारै जों जानाय नुबोदों मानो होनब्ला जों गोदोनि समावहाय जोंनि आबै आबौमोनाहाय बेफोरबायदि थाव गुबैफोरखौ बांद्राय बाहायनायखौ जों नुनो मोनबोआखै बाहायबोआखै बिथांमोना जोङो दा जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि संनोब्लाथाय जोङो बांसिनानो बांसिन ओंख्रियावनो जोङो खारैखौ बाहायनाय नुनो मोनो
नंगौ-नंगौ
औ जेरैहाय जोङो दा औ
खारै नांगौ
औ नंगौ नोंथां अनलायावबो खारै नांगौ आरो बिदिनो मैगं खारदै जोङो लाइ लाफाजों मैगं सङो औ बेयावबो आरो सबयावबो नांगौ जोङो जायखौ दालि खेसारि होननानै बुङो बेखौबो जों खारैदों संनानै जायो औवा मेवाइखौबो जों खारैजों संनानै जायो गोबांथार बिदिनो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बिदनो जायखौ जोङो खारैजों संनानै जायो जोङो बुंनो हाबावो जि जोङो सबाय साम' खौ बोरैहाय संनाय जायो बेखौ जोङो एसे सुंद'यैबो फोरमायनो हाबावगोन जुदि फोरमायोबा नोंथाङा
औ दा जों सबायजों साम' सङोब्लासो जोङो गिबियावनो सबाय सबायखौ जोङो अम आथिखालाव न'आवबो गायो आरो गोदोनिफ्रायनो सबायखौ जोङो दुब्लि फोथाराव गायनायखौबो नुबोदों आथिखालावबो गायो बे सबायखौ बेनि नङाब्लाबो जोङो हाथाय बाजारनिफ्रायबो जोङो लाना फानानै जोङो सबायखौ अम संनो हायो बेनि उनाव जोङो साम' साम'खौथ' जोङो ओम बेबायदियैनो सबाइखौ जेरैबायदि मोनो जोङो दा दुब्लि फोथार बायदिसिना हाखर दंग' बायदियावबो जोङो नाव जोङो खौ संनो थाखाय जों सबाइखौ मोजाङै सुनाय बेनि बेनि बिगुर बिुरखौ जोङो मोजां आरो ना लानांगोन बेनि उनाव जों बेखौ एसे एवफ्राननांगोन एवफ्रनायनि नि उनाव जोङो बेखौ दै गुदुङाव जोङो ओम माने गोदौ होनोनांगोन जाहाथे बियो रुइयो रुइनायनि उनाव बेयाव खारै बे खारै रोसि गोनां खारै रोसि होनानै जोङो बे साम' साम'खौबो जोङो मोजाङै बायसिना लानांगोन बायसिनायनि उनाव जोङो बेनि खुगायाव सानाय दाख दाखोनखौ गारनांगोन जाहाथे जोंङो जामु बे दाखोनखौ दाखोनखौ मोना मो मोजाङै दाखोनखौ गारनानै बेनि उनाव बे बेनि उननि बाहागो बेखौ जोङो दाननांगोन जाहाथे जोङो
औ नंगौ
औ दाननायाव दाननायाव गोरलै जायो बेनिखायनो आ बेनि गुन्दाखौ मोजां दाननाय बेखौ मोजाङै सुना लानानै बेखौ जोङो एसे बेखौबो एवफानांगोन जाहाथे बेनि खारनाय खारनाया खारनाया खारो बेनि थाखाय जों बेखौ एवफ्रामनांगोन दफ्रानि उनाव बेखौ जोङो गोदौबाय थानाय जोङो सबाइ सबाइ संनायाव बेखौ होनानै जोङो ओम खारैइसे होनाय बेखौ जोङो गोदौ बोननांगोन बेयावनो ओम मस्ल स्ला बायदि सामब्राम जिरा होनानै जों बेखौ मोनहोनानै जों संनाय जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा माखासे मानि जोंनि दोरोङारि संनाय बा जानायनि सोमोन्दै फोरमायनानै होननि थाखाय गो गोजोननाय थाबाय आरो आंजों सावरायफानायनि थाखायबो जोंनि सावरायनांगौ समाबो जाबाय नालाय नोंथां बेखिनियावनो फोजोबनोसै
औ नंगौ
औ दे नोंथां ओम औ